औ
ओरैनो दङ।
उम।
उमन्दुगुलायबावा।
ए बिदि नांलायलाबायनाय नागिरनो नाङा बेवहाय मिथिबाय ना जामबा सियान बायदि जामबा सियान बायदि मोनो आंङो।
मोजां बोसोन
बेवहाय जोंल' बिदि रायलायनानै थाया सासे खोनासंग्रा थायो मिथिबाय दा।
जोगोनार
मानसि
मा नाम?
मानो नांगौ नोंनोलाय नाम नांलायगौ नोंनो।
अहो। आ दे।
उन्दुनानै दं होमबा खनबेसे मा खालामदों मा खालामदों मा खालामदों होनबाय थायोथाय बेहा।
उम। मा ओंख्रिमोन?
जायाखै।
उम
नोंसिनालाय?
जायाखै
सङाखै?
मा?
संआखै?
जायाखै जायाखै।
सङाखै नामा होनदां?
संदों जायाखै आं।
मा ओंख्रि संना गालांखो।
मोन्थिया नायाखैनो‌ आङो।
बेदर।
उम।
अमा नो अमा।
बोरमासो।
दानो बेदरबा आजां गाजां दहाय फुंनो सिखारबायमोन बेयो देन्जारसो जानायावबा।
नङा होनदो दे‌।
उमहु।
दहायनो सिखारनानै जासिगोन बे अमा बायदि।
जानाय
उम उम मानासारनि हिन्जावआ देनजार दाखालैबो मिनिखादां। बाजाराव। मोनासारनि हिनजावखौ हनदां हारसाखौ।
उम।
मेगन गोजा खावलाय गदजा आइब्रुं गोसोम गोसोमब्रा मोखाङानो। लिबिस्थियाबो गोजा नोग्गोर मिनिहरखादां सिरि सिरि। मोखां नुनाय लोगो लोगोनो।
मोजां।
बबा आं
मबाइलालायदो
आयै बिदि होनलाबाय नङालायै आंनि सिङागांआव आं बायो
होम
खनबिसे कि खिन्थानांगौ नोंनोलाय? ओंखाम ओंख्रि संनां सिगौ दसथा जाबाथाय।
दालि जहल संनांसिगोन
ओं
नोंनि आवासा मा एफा असाइस
ओ
बे उसायस दांग्राग्रानो मोसौ हालुवानिसो। म लै नंगौ आवासानो मोसौ हालुवानिसो
आंलाय मिथियानोमोन।
ओमफाय आंना माबायदि।
बोरमानि
बोरमानालाय माला बिदि जाखोन मे सो होनो।
मालगाव
माथो नों दाखालै माबाखौ रंगि औ फैसालिखौ माबा खिन्थाना होदोंलायनो।
सोर फैसालि?
माबानाय थिल'निनो-
मजथादों
सेंग्राफोरजों मोसादों होननानै खिन्थाना होदोंलायनो
माला
मा माला
मा होनदो आंलाय
नोंहासो माला खिन्थाया मिनिस्रांआ आंखौ मादैनो इदि इदि होनना खिन्थाबावो रा। जों खादां नंनायासो
ओमफ्राय
मामफै
औ औ
सोर मादै मं थिल'निनो होनमबाय नोंखौ सिनायखायो मादैया नंबाय। ए बे थिल'निया बे आंहाबो बे बिरन नामा बिनि हिनजावा नालाय औ नोंखौ सिनायखायो दाखालिहाय रायजलायहरदोंमोन ना नोंजों आंबो दंफायोमोन जालायबावो। मा मैल'खो मोना एन सि सि लाबा ज' थादोंमोन जोङो ज' डायलग होबाय थादोंमोन।
बेबो लादों नामा?
हा?
बेबो लादों।
उम। खनसेनो सेलेक्ट जादों रा फिसोरो।
एख' बुंला।
बिजों आंजोंखौ होम
उम।
मा होनो फार्स्टाव बिदि जादों रा नै जोंनिफ्रायबो जौसिन जौसिन मेरला दं ना मा सिफ्रा माबा बे गोजौ गोजौखौ बासिनानै मालाय सायख'जोब्बाय। फाय जोंहा सुन्दुरिजों आंजों सुन्दुरिया एसे जौसिन‌ आंनि गोजिनो दाखं ओरै गंनानै थायो बेयो। बेवहायसो गाहाय नुयो मा होनो जों सानैखौ थिख' गालांबाय ब्रा हायथु हायथुफोरजों ओमफाय बिसोरखौ गोजौ गोजौ सायख'जोबबाय मालाय सेलेक्ट जाजोब्बाय ओमफाय उनावहाय आदा बल'रामजों अनसुलाजों माबा माबा रायलाय खुमाहैबाय रा फेथेर फे थेरनोे जोंखौ ओमफाय बिसोर सानैखौबो लांदो बोरैबा ओरैबा होनना बुंहैबाय बे पुलिसनि सिगाङावहाय। नोंसो सानैबो ओरै फै दो होननानै बुंबाय जोंहा खुसियानो जालाब्रा
उमहो।
जि मिनिथावखा जोंखौ एफा गाहाय गाहाय नुयो आरोल' सानखा सयथिबो -
आंजों फापफ्लियावनो थालाङो।
उनावहाय हायथु हायथुफोरखौ सोर सोर खेला गेलेनानै सार्टिफिकेट मोनदों बिसोर ओरैजाय थाफै होनना बुंबाय ओमफाय खेला गेलेनानै सार्टिफिकेट मोननायफोरखौ सेलेक्ट खालामजोबबाय। बे गोजौ गोजौखौ सेलेक्ट खालामबाय। ओमफाय जोंहाबो सानैया सुन्दुरिजों आंजों खुनु रोखोम थांफाबाय ओमफाय माखासेया रिजेक्ट जाजोबबाय सार्टि फिखिर गोनांफोरखौल' सोसनजोबदों बैस्रा मोनासै हायनाया
हा? मा होनदों?
सार्टिफिकेना
गैयामोन माबा सेलेक्ट जानाय नंङामोन जोंङो।
सारटिफेकेना